औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां खबरफ्रा थिगैना
औ
अ दा नोंथाङा फ्रिबा आं माबा मोनसे सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन।
फ्रियैनो दं दायो।
दा नोंथाङाथ' मोनथिखादों जानांगौ दा जोंनि बे खाथि खालाफ्रावना मा होनो मिथिंगा होनना बुंङोन ना? एनभाइरमेन्ट दा जेबायदि परिस्टितयाव जानानै दं आं बेखौ माने एसे नायदस खालामनो हाला माने नाय नुनानै। दा माने मा जादों होनबा दाख्लैसो आरोना आंनिनो जोंनि फं-फंबाय जायो। हरावहाय उन्दुदों मुस्र बेबो खोमाखै आरो ना। अखानायै नायबाय मसिया थाम्फै अरजा जो सनानै लोमजानानै जाला। ओमफ्राय सेलेन लालाय नांगौ जादों।
औ
खोनादों दा?
औ औ खोनादों।
माने सेरेन लायनांगौ जादों ओमफ्राय ओंखानो माबोरै बिदि जाखो एफा थाम्फै बोरै फैखो बिसिनावहाय न'आव एथ'बां थाम्फैनि बोथोर नङा ना
औ
औ औ
ओ बिदिनो बिसिनावल' नङा गोबां मानसिनाव बिदि जायो लामा सामायावबो बिदि दा बेफोरखौ बोरै फोसाब हमनो हाला नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागौमोन नामा?
औ हागोन हागोन। ओ नोंथां बुंनाय बायदि आं सुंद'यै एसे ओ बिबुंथि लाखिनो सानदों ओ जोंनि दा थासारि सोलिबाय थानाया गोबां बेबाय बिदिनो जोंनि बे मिथिंगायारि ओ एबा आबहावाया
हेलौ नोंथां
बिदिनो गुबुंले जालांनो
नोंथां
बेबायदिनो औ खोनादों। हेलौ खोनादोंना? हेल' हेल' हेल' हेल' उम। हेल' हेल'
खोनादोंना खोनादों दा
औ।
हेल'। हेल' हेल'।
हेलौ
खोनादों दा।